नोंथां औ नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि हामलायनायखौ जासिहरबाय
औ आंनिफ्रायबो।
नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बुंजागोन।
नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो दायो?
औ। दा आङो खालामो खालामनाय होनबाथ' जोङो बिदिनो आङो ओरैनो थाना मोजां मोनो ओमफ्राय बायदिसि ना बेरायथिंनानै आरो खामानि मावनानै इदिटटिं खालामनानै मोजां मोनो जेनेबा भिडिअ' इदिटटिं केमेरा खेबनानै मोजां मोनो आरो आं बेनिफ्राय नोंथाङालाय मा -मा खालामनो मोजां मोनो बांसिन?
आंबो बिदिनो बेरायनानै मोजां मोनो नोंथां। माने बेरायबा जोङो माबा बेरायबाथाय जोङो माने गोसोखौ मोजां मोनो आरो जोंनि खायसे जों दुखु थायो नालाय जेनेबा गोसोफोरखौ मोजां मोना न'आव थानानै माने लोगो बेरायहैबा मोजां मोनो नालाय बिनि थाखायनो बेरायनाय मोजां मोनो आरो आङो।
अबाव ओरैनो अबाव अबाव बेरायनो थांखो नोंथाङा?
आङो ओ सुकि -सुकियाव बेरायहैदोंमोन लोगोफोरजों
औ।
औ आरो सरलपारायाव थांदोंमोन
औ।
बेरायनानै फैखांबाय आरो आरो गोबां जायगा बेलेग -बेलेग माने बेरायबाय आरो गोसोआव गैजोबला माने
औ औ ओमफ्राय औ सरलपारायाव मा -मा दं आरो बेयाव थांनानै मा- मा एक्सपिरियेन्स मोनबोखो जेनेबा
औ सरलपारायावथ' माने बेयाव थांनानै जोबोर मोजां नांदों। माने बेयाव दै जिरि- जिरि बोहैनाय माने बे दै- दैजों गोबां माबाफोर मोनो आरोना बे दैजोंनो। ओमफ्राय ओबिनि सेर- सेर हाजो हाजो-हाला सारि सारि बिफां-लाइफां बिदिनो जोबोर समायना आरो नायनो।
औ।
बेयाव आरो लोगोफोरबो गोबां मानसि लोगो मोनो। बेयाव बेलेग- बेलेग गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसि लोगो मोनो।
औ।
उम।
ओमफ्राय बेयो मा टाइमाव थांनाया मोजां जायो बेयाव?
औ नोंथां बेयाव बेयाव गोलोम बोथोराव थांबा मोजांसिन जायो आरोना बेयाव माने गोलोम बो बोथोराव थांबाथाय नोङो गोसो ओ माने नों माबाखौ मोजां मोनो आ ओ ओ बिनि दैयाव दुगैनो दुगैनानै मोजां जायो आरो बिनि बारहावा लानानै मोजां मोनो माने गुसु बि बिफां-लाइफां हाजो-हाला दोङो नालाय बिनि थाखायनो बेयाव माने बांसिन गोलोम बोथोराव मानसिफोरा माने बेयाव थांबा मोजांसिन मोनो आरो
नोंथाङाबो मा मा जायगायाव बेरायहैनो मोजां मोनो?
आं औ आंङो फास गोजान शिलं थांबाय ओमफ्राय तेजपुर थांबाय
औ
औ तेजपुरखौ जेबो जायगा बेरायाखै ओरैनो मेन टाउनाव थांदोंमोन तेजपुराव उम ओमफाय बिदिनो खाथि खालायाव थांबाय जोंनि जों सुखि दारागाव
औ नोंथां उम शिलंआव ओरैनो मा मा नुबोनाय नोंथाङा?
आंथ' औ शिलङाव गोबां जाय गा नायदों एलेभेन फ'लस वाटार वाटार फ'ल थानाय दोंङो फ्राय ओमफ्राय दावखि सिरापुन्जि लाइटलुम बेखौ नायबोदोंमोन ओमफ्राय मोनसे क्लिन भिलेज होननायदोंमोनलै नामखौ बावबाय आं गामिनि नाम जेनेबा ओरैबायसा साफा ना गामिया फुरा साब सिख साब सिखोन जेबो कास्रा जेबो गैया जेनेबा जाबोर फोरबो गैया बाहायबो लेथ्रा जेबो गैया बया क्लिन आरोना जोबोर मोजां नांदों बेव नायनानै
बेयाव नोंङो बेयाव नोंङो हारसिं थांनाय ना सोरबा लोगोफोरजों थांनाय?
आं लोगोफोरजों थांदोंमोन। जोंङो बिदिनो सयजनसो थांनाय जाहैदोंमोन ओ साननैनि हाबाफारि लाना थांनाय थाहैदोंमोन जों बेयाव। साननैयाव दावबायना फैबाय जोंङो। जोबोर मोजां नांदों।
औ
जोबोर गुसु गुसु जायो बेजों बे जायगायाव ओ जोबोर थानो मोजां जायो आरो गोलोम बोथोराव बांसिन मोजां जायो जों गोजां बोथोरावनो थांदोंमोन। ओ नभेम्बर दानाव थांदोंमोन जोंङो बे दानावबो मोजाङानो जायो। ओ जोमै जोमैफोराबो एसेबां खुवाखोबा जेनेबा नुजो जोबो आरो ख्रा-ख्रा यैनो उम दैज्लां सिजोन जेनेबा दा गरम बेफोराव थांबा बांसिन अखा हानाय बायदिसिना जेनबा औ उम उम उम बिदिनो जोबोर मोजां आरो नायनो नोंथाङाबो मालाबा थांनो हागोन।
औ आं थांनाय जायाखै मालाबा सम मोनबा थांसिगोन आरो आंङो।
बेनिफ्राय नोंथाङा सान सानफ्रोमबो मा मा खालामो फुंनिफ्राय लानानै
औ औ जोंनालाय माने जों दा आइजो माहारि नालाय जोंनिया फुङाव सिखारबाथाय जों बिदिनो सेख्लासिबो जेनबा गावनि मोखां बासिखौ सुनानै लानानै जोङो थोरसि लथा सुयो सेख्ला सिबो थोरसि लथा सुखांनानै बिदिनो जा नाय फुंनि ब्रेकफाच खालामो आरोना बिनि ओमफाय आरो फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांनानै औ बिदिनो थोरसि लथा सुलायबाय आरो थालायबाय दसे ओरैनो मबाइल नायलायबाय बिदिनो आरो सानजौफुनि जाबाथाय सानजौफुनि जानाय रेडि खालामलायबाय बिदिनो जोंना हिन्जाव माहारिया माने बिदि जेनबा ओ बांसिन मावनाय दांनाय नखरनि खामानि मावनाय दांनायाव बांसिन टाइम थाङो आरो ना बिदिनो मबेल नायो मबेल नायनायावबो गोबां टाइम बिदिनो टाइम खेेदायो माने निनि माबा जेनेबा निजिनि टाइमखौ ओरैनो माबा खालामनानै मबाइल नायनानै माबा हरो आरो नोंथाङालाय मा मा खालामो सानसेयाव आंना आंना फरायनाया फरायनाया दोनथबाय आं दा बिदिनो नखरनि खामानि माने जानाय लोंनायाव जेनबा बेस्थ जेनबा ओंखाम संनाय माबानायफोराव बेस्थ थायो आरोना
औ नोंथाङा अबेसिम फरायनाय ग्रेजुवेट जादोंना जायाखै
आंना ग्रेजुवेट जाबाय बि ए
औ
उम आंना एबार ओ जुन जुन माहायावनो जोब्बाय आरोना एग्जामा ग्रेजुवेट जुन माह साहायावनो
औ नोंहा जब मावगोन ना मावा मोनबाथाय
आंथ मावगोन मोनबा मा जब मोनो जायखिजाया निजिनि जेनबा गावगाय सोलिनो हानाय आन्थाबाबो जब मोनबा मावगोन आरोना जेनेबा जों दा फैसा थाखानि बुहुद आंखाल जायोना मानसि ब्रा बिनिखायनो मोनसे आखायाव खामानि थाबा मोजांसिन जायो आरो
औ जब गैयाबा एसे जोबोर खस्थ जायो आरोना
औ औ सोलिनाया जोबोर खस्थ जायो आरो थांना थानायाव सोलिनायाव दानिया आरो मुवा बुस्थु माबाफोराबो बुहुद दाम बारायबायना औ दामा
बेनि थाखायनो
नोंथाङालाय मा खालामना मोजां मोनो
आंबो बिदिनो ओरैनो थानाबो मोजां मोनो आङोओ जबबो मावनो लुगैयो जब मोनबाथाय दा जबखौ मोननाया थ आथिखालाव जोबोर गोब्रा औ दा हानद्रेड पार्सेनाव इदिनो टुइनटि पारसेन्टफोरालसो जब मोनो खाफाल गोनांफोरालसो मोनो बेनिखायनो पार्ट टाइमनि खामानि मावनो मोजां मोनो आरो ना
औ औ नोंथां नोंथाङा दा दायो मा खालामो
दायोथ आं बिदिनो केमेरा खेबो भिदिअ इदि फिटिं खालामो ओमफ्राय वेडिंफोराव बिदिनो। फट सुट भिडिअ सुट ओमफ्राय ओरैनो सोरबाफोर बारदे माबाफोराव लिंबा बिदिनो।
औ औ बेसेसो इनखाम। जायो बेयाव सानसेयाव केमेरानि।
अ। बिदिनो इनकामाथ लिमिट गैया बिदिनो बबावबा आप डाउन जायो। जेनेबा बाजेट लाना बाजेट। बिदिनो बांसिनानो। सानसेयाव हाजिरा सिसथिम जेनेबा बेलेगनि आन्दाराव थांबा जेनेबा बेलेग आंखौ इनभाइट खालामबा। फ्रिलेन्स हिसाबै माबायोबा आंनो फर के लायो। फर थावजेेन ब्रैरोजा।
मोजांङानो नोंथां।
दा अफ सिजोन नालाय दा दैज्लांङाव गायनाय फुनायनि दिन बारा। जानो नागिरा खामानिया बेनिखायनो बेलेग खामानि मावोबा मोजांसै।
औ ओरैनो माथो समाव बांसिन। बांसिन केमेरा माबाया बाहायनाय जायो।
औ बेथ नभेम्बर दाननिफ्रायनो स्टार्ट जायो। नभेम्बर डिसेम्बर बेफोरनिफ्रायनो स्टार्ट जायोमोन। फुरा मार्चहालागै ओमफ्राय बांसिन इनकाम जानाया बिदिनो जानुवारि फेब्रुवारि। बिदिनो नभेम्बर डिसेम्बर बेसमायाव बांसिन। इनकाम जायो आरो आरो गोबां क्लाइन्ट फैयो।
नोंथांङाबो कालसाराव हाबनानै मोजां मोनो नामा।
औ मोजां मोनो नोंथांआलाय।
आंबो जोबोर मोजां मोनो कालचार लाइनखौ।
औ नोंथांआ कालसारनि मा रल खालामो जेनेबा।
आंङो बिदिनो आंथ' कालसाराव थांनाया बारा एसेबांबो गोबाव। जायाखै माने आं बिदिनो एट्रेस रलाव मोनदोंमोन आरो। एक्ट्रेस रलावबो मोनदों ओमफाय। सर्ट मुभियावबो इक्ट्रेसाव मोनदों आरो आंङो। सर्ट मुभियाथ दा मोनथामसो जाबाय आंनिया मोनथाम।
बेफोरखौ मावनानै नोंथांङा मा मा एक्सपिरियेन्स मोनखो आरो मानसिफोरनिफ्राय मा बाख्नायनाय मोन
मानसिफोराथ माने। आंनि गाबनाय रल माबाफोरखौ बिदिनो मोजां मोनो। मोनो आरोना खायसे खायसे मोजां नांङो माने आंनि गाबनाय रलाव। गाबनाय एकटिंखौ मोजां मोनो मोजां नांङो होनना बुङो। बिनिखायनो आंबो गावखौनो एसे जेनेबा गोग्गानाय मोनो आरोना। बेलेग जेनेबा मानसिफोरा पाब्लिकफोरा आंनि माबाखौ नायनानै मोजां नाङोब्ला। आंबो बेयावनो गोजोननाय मोनो आरो बिनिफ्रायथ आंङो। एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय एसे जेनेबा गावनि हानायखिनिखौ आरो। नाजा बोबाय थादों दा आंङो गावखौनो। गावखौनो माने सासे सिनायजानाय मानसि खालाम मानसि जाजानो लुगैयो आरो।
औ नोंथां। बिदिनो इयुनाव आरो दावगाबाय थानो हाथों।
औ औ नोंथां दे। नोंथां होमबा बेखिनियावनो फोजोबनोसै औ दे।
दे।